हेलौ नोंथां
औ औ इनिफ्राय।
नोंथांसिम गोजोन बेलासिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय।
औ आंनि सिमबो
औ ओरैनो दा नोंथाङा माबाफोर खालामबाय थादों नामा माबाफोर मावबाय थादों नामा?
नोंथाङा आंथ दा ओरैनो मावा जेबो मावनाय जायाखै आं माने दा ओरैनो बोथोरा एसे मोजां नालाय बिदिनो दंथयो नोंथां जिरायनानै।
औ ओरैनो हाल सालफोरा माबायदि सोलिनानै दं नोंथां?
हाल सालफ्रा नोंथां बर्थमान मोजांथआनो जोंनि माने जोंनि बडलेण्ड बायदि माने आं नुनो थाङा जोबोद मोजां मोनो आं माने जोंनि बडलेण्डखौ।
औ।
बो माने आंखाल गैया आबहावानि बारहावा बायदिसिना गासिबो जोंनिया गोरोबनानै थाना मोजां मोनो आरो नोंथां।
औ औ औ बेहाय ओरैनो नोंथाङा दा माबाफोर बबेबा बेरायनो थांनाय बबावबा मानायफोराव एसे बबावबा थांबाय थादों नामा नोंथां।
दा माने आंङो जेरावबो थांथनाय जायाखै नोंथां।
औ औ औ।
बिदिनो नआवनो दंथयो आं।
नोंथाङा ओरैनो माबाफोर एक्टर एकट्रि सोरबायदि एक्टर एक्ट्रिसफोरखौ दा मोजां मोनो बर सावथुनाव?
अ नोंथां आं बर सावथुनावथ मोजां मोननाया जाहैबाय ओ जिहेथु आं नुनो मोनदों आंथ ओरैनो फिल्मनि जिथु इउटुबाव बानायनाय एक्टरफोरनि खौसो मोजां मोनो आं ओरैनो फुल भिडिअ फोरनिखौथ आङो गासैखौबो मोजां मोनो। ओ सर्ट मुबि बिनि माने। एक्टरखौ आं साबसिन मोजां मोनो। माने जिथु बाक्सा डिस्टिक्टनि सुबुनकाटा मालि आयंखौ मोजां मोनो आं मिसन ब्रह्म होनो।
आतसा।
औ नोंथां।
बाय दा नो थाङादै बेफोरबायदि औ‌ सावथुन मुलुगाव नायबाय थायो नोंथाङा दा एसे एफोरबायदियाव आगान सुरनो बा आगान होनो गोसो जागोनना जाया?
आङो नोंथां माने आं माने उन्दैनिफ्रायनो मोसानाय मुसुरनाय दामनाय देनाय आं गोबां माने गोसो गुदुं मानसि। बेखायनो आं दिनैसिमबो। माने आं कालसारखौ गारनो हायाखै बेखायनो आं कालसारजोंनो आंनि लोगोसे लोगोआव लाफानानै आं कालसारजोंनो गिदिङो नोंथां। बेखायनो आं गोबां आरो। सावथुनबो बानायबोबाय बेखायनो आं कालसारखौ जोबोद मोजां मोनो नोंथां।
जाहाथे फैबाय थानाय इयुनाव फैबाय थानाय दा गथ गथाय बा फंबाय।
औ
फैनायखौ लुबैयो ना बुंनानै हागोन नामा बुंनानै होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां माने बियो ओ बियो मोनसे गावनि गोसोनि मोनसे थुलुंगाखांनाय हरखाबै जेरावखि एक्सपिरियेन्स दं बेखौ नोंथाङा बयनोबो सिगाङाव दिन्थिनां हायो जेबो बेखायनो जोंनि साबसिन सोरबा एक्टिं खालामनो हायो एबा हागोन बेखौ जोंबो हास्थायो आरो फैबाय थागोन मानो होनोबा साबसिन मोजां मोजां एक्टिं गोरों बायदिसिना दङ गोग्लैसोनानै बिसोर खौ आं बाहागो ला लानो हागोनखौ आं मिजिंथि बियो मानो होनोबा बेयाव ओ एक्सपिरेन्स गावनि एक्सपिरियेन्सखौ दिन्थिनायसो जायो नङा होमबा? बेखायनो आंबो लुबैजायो गावनि एक्सपिरियेन्सा बेसेबां दङ बेखौ ओ दिन्थिनायानो मोजां गावनि हाबा बियो ओरैनो माबाखा गावनि मावनांगौ हाबाखा बियो।
नोंथाङा दे दा आरो बायसेन्सनि उनाव जुदि दा नोंथाङा थ' दा खालथाल लायेनाव उन्दैफ्रायनो गोसो गोसो गुदुं नङा होमबा?
औ
दा बेफोरबायदिनि बागै दा सोरनि बायदि सल एबा सं खौ गानखौ मोजां मोनो बेनि बागै खननानै दिन्थिनानै होनो हागोन नामा
बांसिन मोजां मोनो जोंनि ओ बरनि बयजोंबो सिनायजानाय जोंनि ओ मेथाइ रोजाबगिरि बे बिथांनि मुङानो जाहैदों ओ जोंहा बितु नार्जारि।
औ
ब
दा नोंथाङा बर सावथुन मुलुगनि एक्टर होनोब्ला सोरबादि एक्टरखौ दा नोंथाङा नोंनि गोसोजों सायखनानै थायो आरो सोरनि एक्टिंखौ नों बेस्ट साननानै लायो दा मोजां मोनो?
ओ जोंनि बर' फिल्मनि बेस्ट एक्टर आरो एक्टिं बुंनो थाङोब्ला जोंहा गिबि ओ सावथुनाव हाबा मावबोनाय
औ
थांनि मुङानो जाहैदों जोंहा दिनेश मुसाहारि। दिनेश मुसाहारि बिथांनि मोसानाय एक्टिं बायदिसिना गासिखौबो आं मोजां मोनो मानो होन होनोबा बिथाङा बेबो उन्दैनिफ्रायनो माने सिगांनिफ्रायनो गोबां बर रायजो राजाफोरजों सि सिनाय जाबोनाय आरो दासिमबो सिनायजानाय बिथांखौनो बयबो हास्थायो आरो मोजां मोनो बेखायनो बिनि लोगोसेयै आंबो माने बिथांखौनो जोबोद मोजां मोननाय जायो आरो नोंथां
औ औ नोंथाङा आरो आं सोंबावनो सानदों दे हिरइन हिसाबै सोर हिरइनखौ दा नोंथाङा मोजां मोनो
ओ हिरनि बुंनो थाङोब्लाथ बिबो गोबां ओ गोबां समनिफ्रायनो एक्टिं खालामबोबाय एक्टिं गाबोबाय बिथांनि गासैबो माने प्रसेसानो माने बाख्नायजाथाव आरो मानिजाथाव बयजोंबो सि सिनायजानाय ओ बिथांजोआनो जाहैबाय ओ फुजा नार्जारि
चा औ औ औ। आरो नोंथाङा दा ओ जाहाथे इयुनाव फैबाय थागोन बा बेफोरबायदि फैबाय थागोन आरो जोंनि दा जोंनि गेजेराव दै दा जोंनि बाक्सायानो जा ओजों कक्राझार साइदआानो जा दा नोंथाङा जोंनि गेजेराव हल सिनेमा हल बा बायदिसिनाखौ जाजानो लुबैयो ना लुबैया आरो जोंनो बेजों गोबां फिलिम बानायायो बासायो दा जोंनियाव दे जेरै जाय बहुद फैसा रां खरसा बानायो दा बेफोरखौ फैनो थाखाय फैया मानि थाखाय फैया जाफिनो
आ गोजोननाय मोनबाय नोंथाङा नोंथांनि बे सोंथिखौ सोंनायनि थाखाय औ जोंनो थारैनो नांगौ जोंनो अ मानो होनोबा सिनेमा हलखौ जोंनो नांगौ मानो होनोब्ला जों हाजब गोबां माने डेभेलप जानो थाखा ओ गोबां आ माबायाव दंबावो बेखायनो आङो ओ जोंनि बरनि एम सि एम एल ए फोरफोरखौबो आं खावरायनो सानो मानो होनोब्ला बिदि बरनि सिनेमा हलखौ जोङो नुनो थाङा बेखायनो जोंनो दा सिनेमा हलनि थाखाय जोबोद गोनां थिथार मानो होनोब्ला जोंहा थांनो नायहैनो थाखाय उसुबिदा जायो आव फादो हाबालावबो जोङो नुनो मोननो थाङा माबा तिरपाल खोंनानै देखायनाय जायो नालाय अखा हायोबा जों नुनो थाङा खस्थ' मोनो थांनानै थाहैनाय समफोरा ओरैनो थांगारो आरो खस्थ'बो जाहैयो बेखायनो जोङो सिनिमा हलनि गोनांथिथार सिनिमा हल जुदि जायोबा जोंहा अखा बारहुंखा फैब्लाबो जों दिन्थिनो हायो । आरो नायनो हायो आरो बेखायनो आं जों बर'नि गेजेराव सिनेमा हलखौ जाजानो जोबोद मोजां गोसोआव हास्थायो आरो।
औ नोंथां। दा रो जोंनि जायबा सावथुन मुलुगाव जायबा प्रडिउसार एबा जायबा रां बाहायगिरि बे प्रडिउसारा रांखौ मोनफिनो ना मोनफिना दाबायदि दा नोंथां बेफोरनि बागै एसे फिन्नायखौ होनो हागोन नामा?
अ बेया रायजो राजाफोरनि सायाव थासिगोन आ जेसेबांनो पेन्डेल ओ गानो हायो एबा दिन्थिनो हायो रायजोफोरनि सिगाङाव दिन्थिनो हायो आरो रायजोफोराबो बे सावथुनखौ मोजां मोननानै जुदि बांसिन नायनो थाखाय ओ हांखुर जायो दाब बिथांमोननि बायदियैसो माने प्रडिउसारा थांना थानो हायो जाय जोंनि बर' सेंग्रा सिख्लाफोर एबा बोराइ बुरैफोरा बिसोर जुदि नायाब्ला प्रडिउसाराबो थांना थानो हा-हाया बेखायनो गासैबो प्रडिउसारानो जाबाय रायजो राजाखौ लानानैसो
औ ।
दे हानाय जायो आरो
दा ओरैनो खमसे खम मोनसे सावथुन बानायनो लागा मोनसे मोनसे फिलम बानायनो लागाबा ओरैनो रांनि खरसाया बेसेबांसो खरसा जायोबायदि? नोंथाङा दा इखौ फंनैसो बुंनानै खोन्थानो हागोन नामा?
बेयो बाजेटनि सायाव जासिगोन ओ गासैबो जुदि नोंथांनि आखाइायावनो दंजोबोब्ला बाजेटआ एसे खम थांगोन आरो नोंथाङा जुदि नांगौनि बारा जुदि बाजेटखौ लायो अब्ला नोंथांनिफ्राय गोबां रां थांगोन एसे आ जेराव ओरित ‌। लिस्ट लाबोनाय ओ जायगा लकेसन बायदिसिना गोजान गोजानाव लाहैनाय जायोब्ला ओ राङा एसे माने खरसायाव बांसिन थाङो आरो।
गोजोनथाङोब्ला नोंथांनिसिम दा बे सोंथिखौ आं सोंनो मोननानै ओमफाय नोंथाङाबो आंनि सिगाङाव फिननायखौ होनो मोननानै आं जोबोद नोंथांसिम गोजोननायखौ जासिहरबाय रोजा रोजा बेनि थाखाय साबायखर जासिहरनाय थाबाय।
आंनिफ्रायबो नोंथां ।
दे अब्ला नोंथां ना होमबा
औ दे